ओं खोनादों। औ औ नोंथांखौ ओ दा फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दा बर'नि दाउ बर' गामिफोराव दाउ अमा फिसिना निस ओ सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै दाउ अमाफोरख खौ फिसियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जे जा नोंथाङा सोंबाय दे आंखौ दाउ अमा फिसिनाय होनबा बेखौ बांसिनानो जे जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिनानो फिसिनाय जायो आरो बेखौ दाउ, अमा, बोरमायानो जा बेफोर गाससिबो जिब जुनारखौ। ओ जे जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनि जेनेबा न'खरखौ सुफुंनो थाखाय एबा गावनि फिसायखौ मदद होनो थाखाय एबा गावनि फिसाफोरखौ नांग गो बायदि मुवा बेस बेसाद होनो थाखाय बेफोरदि दाउ अमाि फिओ दाउ अमा बोरमा बिदिनो फिनानै रांखावरि जा गरसे गरनै मोनो बेफोरजों न'खर ओ खर सुंथायो आरो ओ जे औ जोंनि बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा नालाय जेरै दाउ अमा फिसिनायानो जा संनाय खुरनाय एबा दानाय लुनाय जेरावबो आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफोरानो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ बिदिनो जे जोङो गिबियाव जो ओ अमा अमाखौ फ्राय न'खरावनो फिसिनाय जायो आरो जोङो बांसिन न'खरावनो फिसियो आरो बेखौ
थांथारैनो
जे गिबियावनो जों अमाखौ फिसियोब्ला जोङो अमाखौथ' जोङो अमाया बर'नि जेनेबा हाबायाव ओ हाबायाव अमा बेदर गैयाब्ला जों हाबाखौनो होनजा थावा बिदि आरोना नोंथां ओ औ आरो जोङो जे गिबियाव अमाखौ फिसिनो गोनांब्ला जोङो अमानो था खाय जोङो थाग्रा न' एबा अमानि ओ अमा अमा नि न' जेनो अमानि न' नां गौ जायो आरो अमा गलार बिदि नांगौ जायो आरो औ ओ गोदोथ' जोङो अमाखौ अमा अमानि न'खौ जोङो औवानि ओ औवानि खुन्था गायनानै बिदिनो थिं सायला होनानै जोङो दोनोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो पाक खानिबो बानायो आरो पाखानि बानायनाबो दोनो औ औ नंगौ बिदिनो आरो अमाखौ जोङो जे हा थाइ एबा गलानिफाय जोङो ओ बायना लाबो बायना लाबोनानै जोङो उन गोरलैयाव बायना लाबो गौ आरो लाबोनानै जोङो बेखौ ओ देरनायालागै फेदेरो आरो बेयाव जोंनो जेरै अमानि जाहोनाय जा माइ माइनिफ्राय माइखौ सौ ओ सौनानै जावखारनाय माइनि जुजाय बे जुजाइजों अ बे जुजाइखौ अमानो जाहोनाय जायो आ रो जोंनिया अमानि आदार जा गुन्दै होनना मिथियो जों बेखौ आरो बेयाव जोङो औ बेयाव जा बर' आइजोफोरा सङो जे जुमाय सेरेब ओ ओ बेफोर बेफोरजों बेफोरनि ओंखारनाय जा बेफोरजोंबो बा मोननाय फैरनिफ्रायबो मोननाय जा अफ्रि बे अफ्रिखौबो अमानो जोङो होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना इदिनो मैगं मैगं माने जोङो बिलाइ न' बिदि हाग्रानि बिलाइ बिफां लाइफां बिदिनो खाथिंनानै जेरै थास' नु बिदिनो खा थिंनानै ओ संनानैबो होयो अमानो आरो बेयाव जा औ हा थाइ एबा गलानिफाय मोननाय जा अमानि ओ अमानि दाना बेफोरखौबो जाहोयो आरो अमानो बेखौ खोनानो मोनदों जे आबैमोनहा बुङो जे ओ बेखौ जाहोयोबा अमानि मोदोमा एसे गुरैयै जायो आरो अमाया थाबनो देरसिनो होनना खोनादों आरो आङो आरो बेनि उन औ बिदिनो अमाफोरखौ जा फेदेरखांनायनि उनाव बेखौ फानो फानो माने ओ बेफारिफोराबो लाङो बे फारिफोरा लाङो लांनानै बेखौ ओ हाथायाव बेदर हिसाबै फानहैयो आरो आरो बेखौ जोङो हाबाफोराव जा हाबाफोराव बायना लांग्रा लांग्राफोराथ' बेखौ बिदि एसे एनैल' लाङा ओ मासेयैनो एबा गथायैनो लाङो आरो बेखौ मानि हाबाफोराव औ बिदिनो लाङो आरो आरो बेनि उनाव जों अमाखौ बिदिनो फाननानै जा आइजोफोरा जे बि बेफोरखौ फाननानै गरसे गरनै मोनो बेफोरजोंनो न'खर सोलियो आरो आरो जा दाउ औ दाउ खुबौथ'अ खा साफ्रोमनिबो न'खराव नुयोनो नु फ्रा मोनोनो बे दाउखौ। बे दाउखौ जोङो फिसिनोब्ला जों गिबियावनो जे हाथाय एबा हाथाय एबा गलाफोराव मोनो जों दाउदै बे दाउदै एबा बिदै बेखौ लाना फैनानै जोङो जोथोनै जोथोनै जे बिनिफ्राय फिसा ओंखारहोयो एबा फिसा दिहुनो जोङो दिहुननानै बेखौ ओ गेदेर गोलाव फोलावो आरो बेखौबो जे बिनि जाग्रा आदार होनब्लाथ' बेखौ जोङो माइरं एबा माइ ओंखाम बेफोरदि जाहोनानै फेदेरो आरो बिसोरनोबो जोङो उ दाना मोनो आरो गलाफोराव बायबा मोनो आरो औ बेफोरखौबो जों जाहोयो आरो बेखौ जाहोबा जे थाब देरो होनो आरो मानसिफोरा बिदिनो जाहोयो जाहोनानै बेखौबो फेदेरो फेदेरनानै जोड़ो बेखौ देरब्ला जोड़ो आलासि-उलासि उनु बिदि सोंनायावबो जोंनो मदद होयो आरो बेयो आरो जोङो न'खरावबो मोखां नायलायलाय बिदिनो जानो हायो आरो जोङो ओंखाम बोथिसे आरो औ बेखौ जोङो हाथाय बाजार फोरावबो फानहैनानै रांखावरि खामायनो हायो आरो मोननो हायो। बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो जा बोरमा-बोरमाफोरखौबो बिदिनो जे बिदिनो फोथार ओ उन्दैनिफ्राय गोरलैनिफ्राय फेदेरनानै फोथारफोराव हैयो आरो जोनदाल हैनाय जायो गां सो जानो थाखाय। हैनायनि उनाव बेखौ ओ बिनो थाखाय जोङो बेनो जोङो गुन्दै उनावबो जाहोनाय जायो आरो आरो दखान गलाफोरावबो बायना मोननाय आरो बेनो जोङो बिफां आरिनिफ्राय जा बिलाइ बेफोरखौबो जाहोनाय जायो आरो बोरमाफोरनो। जाहोनानै जोङो नो फेदेरो आरो खाफ्रोम हाबा बेफोरखौबो बोरमानि जा बोरमा बेदरफोरखौबो ओ साफा सानैनि न'खरा होयो आरो हाबाफोराव होयो आरो बेखौ नाथाय एसेबांखि बाहायनाय जाया अमायानो गिबिसिन आरो बर'नि हाबायाव।
नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुं औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जाय गायावबो बे अमाफोरखौ फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनो। बे अमा फिसिनायाव बेवहाय जोङो बै न' गोनांथि जायो न'फोरखौ बानायनाय जायो खायफाया हानाया पाक्काजों बानायनानै बेवहाय लाखियो आरो गोबाङानो बिदिनो जोङो सायला औवा-औवाजों बानायनाय अ सायलाफोरखौ थिं होनानै सायला दिखांनानै दोननायखौ नुनो मोनो। जोङो औ बेवहाय अमा बुङोब्लाथ' बेवहाय जोंनिया अमा बुन्दा एबा अमा बुन्दि होननानै बुङो जोंनि जायगायाव जोङो गोबाङैनो नो अमा बुानदाखौ जोङो गोबाङैनो हाथार -बाजार फोरनिफ्राय बायना लाना फैनानै बेखौ द' माहा एबा स्नि माहासो जोङो फिसिनानै बेखौ बेफारिनो फानहरनायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो बै हाबाफोरावबो जोङो जाहोनो थाखाय लांनायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो जोङो बै अमा बुनदिखौबो गोबाङैनो माने फिसा जाहोनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बे फिसा जाहोनानैबो बै फिसाफोरखौबो जोङो बाजारफोराव फानहोयनाय खौ नुनो मोनो आरो नों थां बे बाजारफ्राव फाननानै गोबां रांखावरि खामायनायखौ ओ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बेनि उनगायैबो औ नोंथाङाथ' बुंबाय बेनि जाग्रा आदार हिसाबै जोङो बैखौ माइरं माइनिफ्रायनो मोननाय फु जोङो गुन्दै फोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया न' ओ जोङो गोबाङैनो ओ दाउफोरखौबो फिसिनाय जायो दाउ बुङोब्ला बेवहाय दाउज्ला दाउ दाउजु दाउ बायदि रोखोमनि बा औ खु दानियाथ' न'खर न'खराव कयलार होननाय मोन मोनसे दाउ बेखौबो गोबां खौनो फिसिनाय नुनो मोनो आरो बैफोरखौ फिनानै जोङो बै दाउखौ फाननायजों लोगोसे एबा बे जोंनिया दाउदै दैयो दाउजुफोरा दाउदै दैयो ओइ बैफोर दाउदैफोरखौबो जोङो ओ दखानाव एबा बाजारफोराव ज' ज' लांनानै फानहैनायखौ नुनो मोनो मोना आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैथ' बैफोरखौ जोङो ओ दाउफोरखौथ' ग'था ग'थायै जोङो केजि हिसाबै फानहरो। आरो बेखौ जोङो न'फोरावबो जानाय नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां नं
आरो बोरमा आरो नङा मोसौ बैफोरखौबो जोङो गोबां माने न'खरफोराव फिसिनाय नुनो मोनो। मोसौ बुङो ब्ला थ' जोङो औ मोस सौनिफ्राय गोबां रोखोमै जोङो मदद मोननो हायो जेने बा मोखौ मोखौ फिसा जाबा थ' जों बेखौ जेनेबा गाखेर मोनो। औ मोसौनिफ्राय जों गाखेर खौ जोङो दिहुननानै जोङो गामियावनो एबा जोङो द'खानफोराव बहाबा बाजार फोराव जोङो फानहैनो हायो। आरो बेफोरनि अनगायै बो मोसौ फिसा बायदिफोरखौ जोङो जेब्ला देरो अब्ला जोङो ओ बेफारिफोरनो फानहरनो हायो बेजों लोगोसे गोबां रांखावरि मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो औ मोस सौखो जोङो गोबाङैनो फोथारफोराव हालेवनो थाखायबो बाहायो आरो मोसौनि जाग्रा हिसाबै जोङो थ' बैफोरो गांखोफोरखौनो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथांनि जायगायाव आरो औ माबा फोर बेबायदिनो फिसिग्रा न'खरफोराव फिसिग्रा दंबावो नामा नोंथाङा फोरमायनो हाथावना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनियावथ' बिदि गोदोनि गोदोनि माने दानि ओ दाबो लायो आरो खाफा खानिया जे लाथा एम्फौ बेखौबो ओ बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा फिसियो आरो। बेनिफ्राय जोङो लाथा ओ जे लाथा फिथोब बिनि गिबियावनो जों लाथाखौ गोरलैनिफ्राय ओ फिसिनांगौ जायो जोबोद खस्थ'यै बेनो जाहोनानै जेरै बेनि खारुन बिलाइ एबा इन्दि बिलाइ जाहोनानै जों बेखौ फेदेरनांगौ जायो आरो। बे जेब्ला ओ देरनानै जोङो बेखौ ओ देरना जे जेब्ला बे गोमोन फैयो गोमोन फैयोब्ला जोङो बेखौ मोननो ओ फिथोब खानो थाखाय जोङो बेखौ थालिर बिलाइ गोरानाव ओ जोङो बेखौ खौ दोननाय जायो आरो दोननायनि उनाव बियो हरसेबा हरननायनि गेजेराव फिथोब खायो आरो बे फिथोबनिफ्राय जों बेखौ दिहुननानै ओ जानाय जायो आरो एबा फानोबो जों बेखौ आरो जा जाहाङो बे फिथोब फिथोबनिफ्राय जोङो जा इन्दिनि जि बुङो बेथ' जोबोद बेसेन गोसा बेखौ जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बे खौ जे फिथोबनिफ्राय बानायो होनब्लाथ' बेखौ गोदो आबैमोना थावख्रि लुनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बारा लुला नालाय मिसिंआारि जाबाय बेफोराव मिसिंफोरावनो लुनानै ओ इन्दि जि जि लुनानै गाननाय दै आरो बेफोरनि बेसेनफोराबो जोबोद गोसा आरो औ नंगौ। नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नों
नंगौ नोंगौ नोंथांदों सावरायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय
औ औ गोजोन्थों नोंथां। नै